हेल'।
नादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथांङा?
दा ओरैनो दंथ'यो।
आबादनि सायाव सावरायजागोनना नोंथां दान्दिसे?
औ जागोन दे नोंथां।
आबाद होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां बुङो जेनेबा ओ जाय ओ खामानिखौ मावनानै। नानै जोङो सुबुङा गावनि थाखाय आदार‌ बानायो जों बेखौनो आबाद‌ होन्नानै बुङो नङा होनबा? जानाय आदारनि थाखाय आ मावनाय खामानिखौनो जोङो माने जिखिनि फसल मावो आरो जों बेखौनो आबाद होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथाङा फंनोसै आरो फोरमाय हरथ'दो नामा।
औ दानि दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव नांगौ नोंथां?
जागोन दे ओ।
ओ। दानि दाथ' जोङो मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो। होननानै।
ओऔ
दैज्लां बोथोरावथ' जों। ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जेरै मैगं थाइगंनि बेलायावनो होन माइ आबादनि बेलायावनो होन। आरो बर'फोरनि गाहाय आदारानो जाबाय माइ आबाद नङा होनबा नोंथां।
ओ।
जोङो आबाद मावनानै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जानो मोजां मोनबोग्राखा।
गो गिबियावनो दैज्लां बोथोरनि माइ आबादखौ मावनाय मावनाय आयदाखौ नायोब्लाथ' जोङो नुनो मोनो। दि गिबियावनो माइखौहाय माइलि सोमना लाग्रोयो।
जा फोनो थाखाय माइ खोथियादो फोजानायनि माबायावहाय सुबिदायाव फैबाथाय
उम।
बेखौ बोखांनानै दोनसिगोन बोखांनानै दोननानै औ फ्लिहोसिगोन आरो। हे खोथिया फोनो थाखाय हालेवसिगोन हालेवनानै फो जानाय जाबायथाय फोजानानै सिगोन आरो एस साननैसो दोननानै माइ गायनानायनि माबयाव फैबाथाय सुबिदायाव फैबाथाय ग खोथियाखौ फुनानै माइखौ गायो उम जों माइ गायनायनि बेलायावबो नायबा जों गिबियावनो हाखौ खारायग्रोनानै लाग्रोनांगौ आरो आलि दाननाय आलि खोनाय फारसेनिफ्रायहाय हाखौ मोजाङै फोमोननानै लानानै माइखौ गायनाय जायो।
उम उम औ औ नंगौ।
औ आरो जों दानिया आथिखालाव नायोबाथ' जों नुनो मोनोदि बांसिनानो थे क्टर फोरजोंसो मेसिन फोरजोंसो गायनाय जायो।
उम
गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवनानै गायनायखौ जों नुनोनो मोनला माने गामि मोनसेयावहाय नंगौ न'खरसे बा न'खरनै बिदिखौल' नुखायो बांसिनानो दायो। गोदोनि
गोदोनि समावसो गोबां बांसिनानो मोसौजोंसो गायनाय जाखायोमोन नालाय।
नंगौ। दाथ' आरो जेन'बा सुबुंफोरा जोंना बयबो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब थायो नालाय खाय बेखायनो एसे-से जेसेबांखिनि सम मोनदों बे खम समावनो माने बांसिननिफ्राय बांसिन खामा- नि मावनानै आबाद मावनो सानो आरो जेन'बा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ नैबे नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों जे दैज्लांनि आबाद अ बायदि-बायदि जेरैहाय बर'फोरनि गुबै आबाद हिसाबै बर'फोरा माइ आबादखौ मावो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो ओनसोल लायै ओनसोल थासारिजों लोगोसे गोरोबनानै बर'फोर माने गोबां बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय गोबां जायगाफोरा जों ना बोरि ओनसोल आरो मोजां दै मोननो थाङा बेफोरबायदि जायगायाव बर'फ्रा सबाय बेसर बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि अ गुबुन-गुबुन आबादफोरखौबो मावो आरो बेफोर आबादनिफ्राय माने मा खालामो अ सोलाय सोल' खालामो आरोखि जेन'बा सबाइ मावबाय सबाइखौथ' जों ओंखाम जाया नालाय नों थां थ' बेखौ माने मा खालामो आबादारिफोरा बुथुमनानै आ फानहरो आरो फाननानै जेनेबा माइफोरखौहाय बायनानै लायो आरोखि बायनानै न'आव सोलिनो थाखाय दोनथुमो थ' बेफोरबायदि ओ बर' फोरा माखासे ओ सोलाय सोल'नि बेलायावबो जोबोद मोनसे मोजां सोमोन्दो गोनां। आरो लोगोसेयैनो जेन'बा ओ दैज्लांनि आबाद हिसाबै जाय जायगायाव माइ मोननाय जायो बै जायगानि आबादारिफोर फोराबो थोजासे बिबांनि गावबा गावनि आदारफोरखौ एबा आबादफोरखौ न'आव लाखिनानैहाय दोनथुमनानैहाय ओ मा खालामो एसे बाराफोरखौहाय माने फानहरो बेनिफ्राय मोनसे रां खान्थियारि बेलायावबो गोबां सुंथानाय मोनो आरो नोंथां ना गोबां मदद। मोनो आरो गोबां औ गोबां माने जेन'बा गाव सुंथानो हानाय न'खरनि सुंथानो हानाय माखासे ओ हाबा हुखाफोरावहाय हेफाजाब मोनो आरो लोगोसेयैनो आबादनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो रायखांनो हायो नोंथां दैज लांनि मैगं थाइगं जेरैहाय थास' थारुनबो होनो नामा जायगा लायै जायगा आं बावलायलांबाय
औ-औ
औ बेनि अनगायैबो जेनेबा जेरैहाय दैज्लांनि जोंना ओ जोगोनार थाहैबाय लाव थाबाय केेरेला बेनिफ्राय आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि गोथां मैगं थाइगं जायफोरखौ माने ओ नैबे बोथोराव आबादारिफोरा मावनानै गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि ओ माने मुलाम्फा मोननो हायो आरो दैज्लांनि आबादनि अनगायैबो जेन'बा मेसें बोथोरनि आबादफोरखौबो जों रायखांनो हायो जे आबादफोरा सुबुंफोरनि माने मोनसे। से गाहाय सुंथानो हानाय राहा होननानै बुंनो हानांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जेरैहाय मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गुबै गो थां मैगं थाइगंङाव थाङोब्लाथ' जोंना लाइ लाखा बेनिफ्राय बेसर गोरलै फोनाय ना औ औ बेसर गोरलै फोनायाबो माने आथिखालाव मोनसे जोबोद ओ गुवार बिबांनि नुनो मोनसै जोङो ओनसोल लायो ओनसोल मानो होननानै बुङोब्ला गो थां मैगं थाग्रा मैगं थाइगं जाग्रा सुबुंफोरनि अनजिमा फारिखान्थिया फारि बांबोनो हमबाय
औ नंगौ
औ दिमान्डआबो बुहुत बारा जाबाय आरो जेन'ख जेनेखाय आ बेसर गोरलैफोरखौ फोसिगोन बिगा बा बिगा दस बिगा गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर जायगायावहाय बेनिफ्राय बेखौ एसे जौनाय लोगो लोगोनो मैगं हिसाबै खानानै फु नानै ओ हलसेल हरसिगोन आरो
औ नंगौ
बेबायदियैनो माने जोंना बिगासेयावनो हमना लाबाय गुजि रोजा एबा से लाख बे बा बिनिफ्राय बांसिनबो जायो माब्लाबा बेसेननि सायाव सोनारनानै मुथासेयावनो मालाबा जि रां गाहाम जायो जिहेथु आरो जुदि माखासेफोरा जुदि ओ मा होननानै बुंगोन जुदि मैगं हिसाबै फानजायाब्लाबो माने फिथाइ महरै बेखौ देरहोनानै बोराय हो नानै बेगरफोरखौहाय माने थाव सोदाङो आरोखि थाव फेरेननो। बे थावाबो माने जोबोद मोनसे मोजां। ओ बेसेन दङ होननानै बुंनांगोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेसरनि थावखौ दिनैनि दिनावहाय माने गोबां जायगाफोरावनो सुबुंफोरा बाहायो देहानि थाखायबो मोजां बेनिफ्राय जों माखासे मुलि हिसाबैबो बाहायो आरो बिदिनो। जेन'बा गोदोनि समावथ' बर'फोरा एसेबां जोंना डक्टर बायदिसिनाफोराव थाङामोन। नालाय हस्पिटालफोराव देहा फाहामसालिफोराव थाङामोन औ थ' न'खरावनो मोननाय बायदि रोखोमनि जोंना हाग्रा बंग्रानि मुलि एबा जोंना बेफोर बेसर थावफोर औ जारिनाय बा। मा होननानै बुंगोन बेखौ जेनेबा न'आवनो स ओ साधारन भाबै न'खरनि। ओ दिथागिरिफोरा बाहायनो रोङोमोन आरोखि मुलि हिसाबै थावफोरखौहाय। द बेफोर बायदि। माखासे इसिं सोमोन्दो गोनां जोंहा आबादजों बर' हारिया आबाद होननानै बुंङोब्ला खालि थांना था थानो थाखाय जोंनि आदारफोरखौ दोनथुमनायखौल' बुजाया। जाय राहानि गेजेरजों सुबुंफोरा जेन'बा ओ गावखौ सुं थानो थाखाय खामानि मावो एबा गावखौ सुंथानो थाखाय जि राहायाव थांनानै थायो जोंना बेनो जाहैबाय गुबै आबाद। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ ओ जेरैहाय बर'फ्रा माने दैब' जायगाफोराव थानाय बर'फ्रा मा खालामो आबाद हिसाबै ना फिसियो जुनाद फिसियो ओ जिहेतु बै ओनसोलाव माने आबादफोरा जों जोंना बांद्राय दैनि थाखाय जाया नालाय ओ औ औ थिग बेफोरबायदिनो दा जेन'बा बोरि ओनसोलाव थाग्राफोरा बोरि आबाद मावबाय बेनिफ्राय जखा बिबांनि दै मोननाय ओनसोलाव थानाय बर'फोरा जेन'बा दैज्लाङाव माइनि आबाद मावबाय एबा गुबुन गुबुन बायदि रोख रोखोमनि आबाद मावबाय बेफोरबायदि गाबा गावनि आबादफोरखौ मावनानै जेन'बा सुंथानानै थायो आरो ना। नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा माबायदि थासारि बेफोरबायदिनो।
उम जों जोंनि ओनसोलावथ' दायो नायोब्ला नुयोमोनदि दि बर'फ्रा माबायावबो दैज्लां माब मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावो बर' माइ आबाद होनो नङा होमबा नोंथां इदिखौ?
उ उ उ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथांङा?
औ औ दासो खोनादों। आरो मैगं थाइगंनि बेलायावबो गोबां आबाद माव-मावनाय जायो आरो माने जोंनि ओनसोलावबो। गावनि जेनोबा गावनि जिउ खां खुंनाय बेलायावहाय एसे एनै रां आरजिनानै मोनगोन खोमा होननानै बय बयबो
उ
आबादखौ मावो मावनानै फाननानै रां आरजिनो हानायनि गावनि जिउ खुंनाय बेला याव एसेबाबो सुंथानो हानायनि रैखाथि मोननो थाखायहाय। मावखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ। गामियारि ओनसोलफोरखौ सावरायनो थाङोब्ला गुबै जोंना आबादनि सायाव सोनारनानै थांना थागोन।
औ
सायावनो सो नानै थांना थानो हानाय राहा लामाखौ जों बानायनानै लायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
लाखिनो हासिगोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां दे।
औ।